हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
अ नोंथाङा ओ बर'फोरनि जाग्रा आदार ओ बिनि बर'फ्रा मा मा बाथोन जायो बिनि बागै ओ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा मोन्थिनायखौ आंनो?
औ औ।
औ।
औ।
दे नोंथां बिदिबा एसे फोरमायलाय।
औ ओ बर'फोरा। गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जाग्रा आदार हिसाबै ओंखाम जाबा ओमफाय जोंनि बर'फ्रा बाथोन जालोब बेखौ मोजां मोनग्रा हारि।
औ।
जोंनि बर'फोरा गासैबो बेबायदिहाय ओंखामजों गावनि खाजा जानायफोराव बेफोराव बा थोन जानायखौ मोननो हायो।
औ औ।
जोंनि बर'फोरा ना बाथोनखौ बायदि बायदि रोखोमनि बिलाइ बेफोरजों बाथोन जायो। ओ जेरै उम दंहा दोन बियानि मस एखम्बा बेजों बेयावहाय गंगार दुनदियानि बिलाइ बेयाव बानलु, सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा, संख्रि बेफोरखौ होनानै राय देनानै बाथोन जायो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ औ।
बेनिफ्राय आरो बेफोर नाखौबो मा खामो। नोरसों बिलाइ ओमफाय नोरसोन बिलाइजोंबो बे नाखौ मालाबा संनानैबो जायो। आरो मालाबा बेखौ बाथोन देनानैबो जायो। मिथिबायना नोंथां?
औ खोनाबाय नोथां औ।
औ। नोंथाङा आंनिसाय आर' मोजाङै बुंनो हागौ जानांगौ नोंथाङा बुंनाय नोंथां।
ओ नोंथाङा ओ फ्रायानो बुंखाबाय ओ थेवब्लाबो आं सुंद'यै एसे बुंनो सानबाय नोंथाङा खोनादोंना?
औ।
औ बर'फ्राथ' उम गोबां बाथोन जायो आरोना ओ। ओ ना जायो। बै बायदि बायदि बाथोनफोरखौनो ओ बुस जिरादफोरखौनो बुस्थुफोरखौनो देनानै जायो खोनाबाय नोंथां।
औ खोनादों।
ओ जेरै नाखौ मेनानै जायो। गांजेमा एंखावरि बाथ बाथोन जायो गुसेेंग्रा बाथोन जायो बानलु बाथोन जायो ना बाथोन जायो दालि बाथोन जायो खारौ खान्दाय बाथोन जायो गोबां बायदि बायदि बुस्थुखौनो बाथोन जायो खोनाबायना नोंथां।
खोनादों ओं।
औ जेरै नाखौ ना मेंनायखौ माबायदि जायो एसे फोरमायनो सानदों खोनाबायना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
ना गोरलैखौ थालिर बिलाइयाव जुनानै जि गाबाव ओ रोहो रोहो जोंनाय अरखियाव खोनाबाय नोंथां अर होननानै सावनो सावनांगौ जायो सावनांगौ आरो फार्स्टआवनो खोनाबाय नोंथां?
औ औ
गिबियावनो ओ ना गोरलैखौ मोजाङै बासिनानै सुनानै लाना संख्रि ओम बानलु होनानै गलाय नानै जायो नंगौना नोंथां? गलायनो नांगौ नंगौना नोंथां औ। ओ लोगोसे ओम बेजोंनो ओ नारें बिलाइ गांनैसो गोरलै बिलाइ नारें नारें गोरलै बिलाइफोरखौ ओ एबा मै दां बिलाइ गोरलै गांनैसो होनानै ओ बेखौ जुनानै नै अराव होस'नो होसननो नांगौ खोनाबाय नोंथां औ बेबायदि बिदिनो ओम गोबाव मेनानै बिलाइया जेब्ला खामग्लियो खामग्लिखांनानै ओ खाम खांग्लिखांबा ला खांनानै लाबोनानै जुनाद जुनाय बे जुनाय बिलाइ बिलाइखौ खेवनानै खुरैयाव सिप्लेना बाथोन जाजायो जायो मिथि खोनाबायना नोंथां बेयो जाबाय बरफोरनि मोनसे मिलौहाबनाय बाथोन खोनाबायना नोंथां
औ औ खोनादों
आरो गांजेमा ओ सिंखावरिखौ औ गांजेमा एंखावरिफोरखौ जेनेबा गां आथिं खि गारनानै ओ मोजां सुना लाना ओ साफा खालामना लानो नांगौ खोनाबाय नोंथां बेनि उनाव ओ ओरैनो गोरानै एबा थाव एसे ओ होना एवना लायो खोनाबायना नोंथां
औ औ
औ एवनायाव बानलु ओ फिथाइखौ जखानि ओ होना एवफ्रामनो नांगौ खोनाबाय नोंथां औ बेनि उनाव जे अब्ला ओ मोननाय बायदि जायो अब्ला उम मोननाय बायदि जायो अब्ला गोरानै खांना लाबोनानै संख्रि सामब्राम गोदजा सामब्राम गुफुर आरो दुन्दिया होनानै थबसियाव देनानै मोदोमफ्रु गोथावै जायो खोनाबाय ना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
माय जोला गांजेमा मोदोमफ्रुसिन मोदोमो बेखौ मिथिबायना नोंथां?
औ औ।
औ बेयो बर'नि गोथाव मोनसे जाग्रा मिलौदो बाथोन, खोनाबायना लोगो?
औ औ खोनादों।
बर'फ फोरा बे बाथोनखौ जोबोद मोजां मोनो। खोनाबायना नोंथां? अह। आरो खुसेंग्रा बाथोनखौबो एसे फोरमायनोसै नोंथां, खोनाबायना? ओ खुसेंग्राखौ ओ थ' जोंङो जानला मोनला हमनानै लानानै ओ फो-फैया माने लानानै लाबोनो मोना, बेथ' गुदुं सिङावसो
औ औ।
बेखौ जावनानै एबा हमनानै लाबोनानै ओ आथिं, ओ गां, खि गारनानै मोजाङै सु ना लाग्रोनांगौ जायो।खोनाबायना नोंथां?
औ औ।
ओ बेखौ ओ जायैनि सिगाङावनो हानिफ्रायसो एव जावखांना लाबोनांगौ जायो। खोनाबायना नों थां बेखौ ओ गोरानै एवनानैबो जायो एबा बाथोनबो जानो हायो। खोनाबायना नोंथां?
औ औ।
औ खुसेंग्राया जेनेबा गोलोम बोथोरनि हर सोरांखौ होसोनानै बिरनानै फैयो आरो। ओमफ्राय बेखौनो हमनानै जायो आरो मानसिफोरा, खोनाबायना नोंथां? माब्लाबा। आरो मोनसे जे बर'फोरनि गेजेराव दोरों फोथायनाय दङ जे आसिन कातिक दाननि खुसेंग्रायालायनो जोबोद गोथावथार जायो, खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों।
खुसेंग्राया बिराद मेजेम दङ होननानै बुङो आरो बर'फोरा, मिथिबायना नोंथां?
औ औ।
औ, बे समाव बिदै गोनां जायो आरो मेजेम बरहा जाथारो होननाय खोनायो आरो बुङो आरो बर'फोरा, खोनाबायना नोंथां? खुसेंग्राया। औ बिनि सेवनाया जि मिलौदों जाथारो आरो बे आसिन कातिक ओ दानाव। बे समाव बांसिन जायो आरो बर'फोरा खुसेंग्राखौ हमनानै, जावनानै। बेयो ओ थो थोजासे प्रटिन गोनां जाग्रा खाजा गोबां प्रटिन दङ आरो बुहुत भिटामिन दङ होनना बुङो आरो बर'फ्रा खुसेंग्रा बाथोनाव खोनाबायना नों नोंथां।
औ खोनादों।
दाथ' बर'फोरनि मोनसे गोथाव जाग्रा आधारखा नालाय ओ। बेनिखायनो आरो बेखौ प्रटिन गोनां होनानै सानना लासिननाय जायो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय बर'फोरा गुबुन समाव जायोब्लाबो बांसिनै ओ बांसिनै दैज्लां बोथोरावनो ना गांजेमा एंखावरि खांख्राइ आरि बाथोन जानानै गोजोननाय मोनो खोनाबायना नोंथां।
औ औ।
आरो दैज्लांनि गायनाय फुनाय बोथोर बाथोनजों दुब्लियाव ओंखाम जानानै हालेवनो माइ गायनो थाङो खोनाबायना नोंथां।
औ औ।
औ बांसिनानो माने दैज्लाङाव माइ गायनाय समावनो ओ गोबां ओ बाथोनफोरखौ बुथोनफोरखौ जालाबायो आरो खोनाबाय नोंथां माना बर'फोरा आरो। ओ बोलोगोरा सिन जायोना बुङो आरो ओंखाम सोमजानानै ना बाथोन बानलु बाथोन इफोरखौ खौ जायोब्ला खोनाबाय नोंथां?
औ औ।
औ नोंथांनि नोंथां मोनहाबो ओ माइफोर गायो नामा?
औ गायो।
अ नोंथांमोनाबो जायोना होमबा बाथोन गोबांनो?
जोङो बाथोनखौ जायो दालि बाथोनखौ बांसिन। बिदिनो जायो।
औ औ।
दालिनि बाथौ ओं। गिबियावनो ओमफ्राय दालिखौ इसे दैयाव सोहाबना दोननानै दैखौ। माने जेब्ला बियो रुयो अब्ला थफसियाव बेखौ बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर पिज्जा बेबायदि होनानै आरो गंगार दुन्दिया एसे होनानै बेखौ माने देनानै जायो आरो जान' दालि बाथोना जानो गोथाव जायो
औ दालि बाथोना बेहायथ' बेहायबो प्रटिन मोनोना लोगो?
औ औ औ मोनो
औ दालि बाथोनखौ जोंथिंबो जायो जानायालाय नोंथाङा गवालपारा ओनसोल सोलियोना?
औ
औ ओम नोंथां नोंथां आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि नोंथां औ जानाय लोंनायफोरा फ्रायानो एखे ना नोंथां बाथोन जानायफोरा अ औ औ नाथाय रावनि बेलायाव एसे गुबुन गुबुन जायोना नों थां
औ नंगौ नंगौ
औ अम नों थांमोनथिंबो ओ गांजेमा, एंखावरि, खुसेंग्रा बाथोनफोर जायो नामा
जोंनिथिंबो जायो खावरि, गांजेमा बाथोन बेबायदिहाय देना जायो आरो आरो गोथाव जायो जानोबो औ दे होमब्लाना नोंथां
औ दे नोंथां दे नोंथां फोरमायनायनि थाखाय ओ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय
औ औ नोंथां दे नोंथां दोनथ'नाय जाबाय
औ दे